हेलौ हेलौ अ नोंथां खोनादो
अ
अ
मा खालामदों नोंथाङा?
दंनै जनानै ओरैनो जनानै दोङो नोंथां ओइ बार बारसो
अ
हाथआखै हानो नागि दों नोंसोरनिथिंलाय हानो नागिरदों नोंसोरनिथिंलाय?
जोंथिंबो इदिनो अबस्था जादों दा बर्थमान हायहां हायहां खिन्थु हा हाथरखिबो दोङो अख्रां सायाव अ
अ अ नोंथां बुं
ओरैनो मायबा मोनसे फिसा फिनला कुइसन सोंनिसै नोंथांखो आङो
अ जागोन दे नोंथां सोंजागोन।
अ दा जों जेनेबा गरम बोथोराव मा मा फिथाइ सामथाय आरि जानांगौ?
अ दा गरम बोथोराव जेरै ओ थाइजौ फिथाइ जानाय जायो ओमफाय थाइबें बायदिसि फिथाइ गरम बोथोराव।
दा औ खोनादों खोनादों।
नोंथाङा दैखो खानसेयाव खोय लिटार लोङो?
फुङाव
ओ होमबा दिनाव टटेल बेसेबां लोङो सानसेयाव?
दिनाव ओंखाम जानायजों लोंनायदो जाबदो खै लिटारसोबो जायो
हा हा?
नोंथांनि आवाजआ क्लियार फैयाखै एसे गोजानाव था
नेेट मोननाय जायगायाव थांनानै। राय्लायबा मोजां क्लियार फैयाखै। खै बारा।
अ नोंथाङा एसे नेट मोननाय जायगायाव थांना रायलाय अ माथोआ क्लियार फैयाखै।
हा हा खोनायाखै क्लियार फैयाखै नोंथांनि माथोआ क्लियार फैयाखै।
नेटनि प्र्लेमलै नोंथां।
उम नोंथाङा ओरैनो ओ दै खो बेसे लोंङो होनदो लिटार अ माबा खै लिटार लोङो होनदों दैखो?
आं मोना मोना